हा?
आ नोथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों ओ आं नोंथांनो फन हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो बेबायदिनो माखासे जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय बा बेनि ओ जाहोन आरो होबथानायनि राहा बेफोरनि सोमोन्दै स सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ।
औ नोंथाङा फोरमायदो
औ जोंनि ओ आबहावा गाज्रि जानायनि गुबै जाहोन होननानै बुंङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जों जादों होननानै जोंङो गुबैयै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओ गोदोनि दिनावहाय जोंना सुबुं अनजिमाया खममोन बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार माखासे हाग्रा बंग्रा बेफोरो बांसिनै दंमोन नाथाय आथिखाल समावहाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ थानो जायगा गैयियावहाय जोंनि गोबां हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानस्रां दानस्रां जोंङो न' लु नानै थाहैनाय आबाद मावनाय हादान सिफायनाय बैफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बुंनो थांबावो जे जोंनि माखासे ओनसोलफोरावहाय माखासे बेबायदिनो ओ इन्डास्ट्रिफोर लुनाय कल काल कारखानाफोर लुनाय बैफोरनिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दैफोर बेफोर उखुन्दैफ्रा जोंनि आबहावाखौहाय गुबुंले खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि आबाद फोथारफोराव
नांगौनि बारा बिबांनि आथिखाल समावहाय जों रासायनारि हासार होनायफोरखौहाय जों नुनो मोनदों नोंथां बेनि गेजेरजों जों हा जोंनि माखासे हाफोर गाज्रि जानाय आरो जोंनि दैफोराबो बैफोर मुलि होनायनि जाउनावनो ओ जोंनि मिथिंगायारि बिखायाव थानाय दै ओनसोलाव थानाय जेरै नाफोर बेफोरखौबो जोंहा गुबुंले जानाय बा नाफोरखौ थैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोंहा बुंनो हाबावो जे ओ गोबांथार गारि मथर सालायनायनि गेजेरजों बैसोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ दिनैनि दिनावहाय गाज्रि खालामनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ जेखिनि माखासे गाज्रि मुवाफोर सावनाय बैफोरनिफ्राय गुनाय उखन्दैयाबो दिनै ओ जोंनि आबहावाखौहाय गाज्रि खालामबोबाय थानायखौ ओ जोङो नुनो मोनदों दा जोंनि आथिखाल समावहाय गोबांथार हाग्रा बंग्रा गैयैनि जाहोनाव हाग्रा बंग्राखौ जोङो दानफायनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबांथार दुंथाया बांबोगासिनो दङ जायनि थाखाय जों थानो हायै बायदि जादों दिनै जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जोङो दुंथाय बांनायनि जाउनाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जिब जुनारनि जिउ खहा बैफोर जिउ खहा जानायफोर खौहाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव दा बिफां लाइफाङानो जोंनि जिउ होननानै जोंङो बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जेरैबायदि बिफां लाइफाङा ओ जोंनि जोंनो अक्सिजेन हगारनानै होयो आरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै बिसोरो जोंनो अक्सिजेन हगारनानै होयो दा बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिसोरो बांद्राय बोनानै लानो हायैनि जाहोनाव दिनै दुंथाया बारानिफ्राय बारा जालांदों होननानैबो जोङो ओ मोनसे जाहोन बुंनो हायो आरो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बा जायगाफोरावहाय ओ जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै ओ माखासे इन्डास्ट्रिफोर गायसननानै जोंनि हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो फोजोबलांनाय बे थासारिखौहाय जोङो नुबोबाय थादों ओ दा जोङो जेरैबायदि ओ बिफां दानस्रांदों बेनिफ्राय बांसिन हायोब्ला जोङो जोंनि आबहावा जोंनि मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों फांसो गायनांगौ जेरै जोंहा फाइभ जुन वर्ल्ड इनभाररमेन्ट देव बिफां गायनाय सान हाबाफारि हिसाबै जोंहा फालिनाय जायो दा बै समावहाय ओ गायनानैल' जोङो आबादखौ बा जोथोनखौ जों लाया जायनि थाखाय जोंनि गोबांथार बिफांफ्रा गाव हारसिङैनो ओ अबावबा मोसौ बोरमाया जालाङो अबावबा सानदुंजों थैलाङो बेबायदिनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफाङा दिनैनि दिनाव दिनैसिमबो जोङो ओ गोबांथार बिफां गायदोंब्लाबो बिफां लाइफाङा थाङैखौ जों नुनो मोनदों दा बिफांफोरखौहाय जों गायनानैल' जाया बेखौ जों जोथोनबो लानांगोन अब्लासो जों गायनाय बिफाङा जोङनो फिथाइखौ होगोन बेबायदिनो जोङो वार्ल्ड इनभाररनमेन्ट देनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन सानफोरावबो जोङो बिफांखौ गायबाय थानो हायो ओ बेबायदि बिफांफोरखौ जों गायबाय थानो हायोब्लासो जोंनि मिथिंगाखौ जों सोमखोर बुहुम जों लाखिनो हागोन दुंथ दुंनायनिफ्राय जोङो ओ रैखाथि मोननो हागोन दा जोङो ओ जोंनि बे बिफां लाइफां दानस्रांनायखौ जों खम खालामनोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बेखौहाय जोङो ख खालामनांगोन अब्लासो जोंनि बिफां लाइफांखौहाय जों रैखाथि होनो हागोन दिनै जोंनि सा ओनसोलाव गोदोनि दिाव गोबांथार हाग्रा बंग्राफोर दंमोन नाथाय आथिखालनि माव जों सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव बैफोर हाग्रा बंग्राफोरखौहाय जों नुनो मोनलिया आरो बेबायदिजोंनो जोंनि दुंथाया बारा जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों नोंथां दा नोंथांनियावबो आङो जोंनि आबहावाखौहाय जों माबायदि रैखाथि होनांगौ। बा जोंनि दुंथायनिफ्राय जों माबायदियै जोङो रैखाथि मोननो हागोन। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ जोंहा जोंनि आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौनो मख'नो हायो जे जोंहा माखासे जोंनि आबहावाया फ्राय गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं नङा होमबा नोंथां। जोङो बेफोरनि गुबै जाहोनखौ ओ जोङो मोननै रोखोमाव मोननो हायो जे मिथिंगायारि जोंहा जाहोन आरो जोंहा सुबुंफोरा मावनाय जाहोन नङा होमबा नोंथांसे मिथिंगायारि जाहोन होननानै बुङोबा जोङो जेरै अ रुनानै अर खामनाय आरो बेबायदिनो अर गें बेरफुनाय बेफोरबायदि आरो नङा हबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरनि जोै जोंनि आबहावाया माखासे गासे गाज्रि जालांनो हमो आरो बेजों लोगोसे सुबुंनि मावथायाइजों जोंहा आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुङोबा जेरैहाय जोङो ओ मा होननानै बुङो जे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि बाहायथिफोर आरो गोनांथिफोरा बांलांदों नङा होमबा नोंथां। जेरै जोंनि बाहायथिफोर होननानै बुङोबा। जेरै जोंनि ओ कुल कारखाना गायसननाय आरो गोबांथार सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा गारि, मथर ओ बाहायनाया बांनाय आरो बेबायदिनो टाउन सहर बायदिसिना ना बेफोराव जोङो ओ सुबुं अन दिमानहै होंगो दोंगो जानाय आरो माखासे दाखोर दाला गारनाय बेफोरनि जोहै जोंहा आबहावाया जोबोद गाज्रि जादों आरो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय जोङो गोबांथार गारि मथर सालायनाय बा बांनायनि जोहै जोंहा माखासे बेफोरनिफ्राय गनाय ओ जोंहा कार्बनडाइ अक्साइड गेस आरो ओ कल खारखानानि बायदि गेस बेफोरखौ जोंहा बिफां लाइफांफोरा बोनानै लायोमोन। नाथाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव ओ बिसोरो बांलांनायनिफ्राय बांलांदों आरो जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों। नङा होमला नोंथां। जेरै हाय जोङो बिफां लाइफांफोरा मानो खमायदों होननानै बुङोबा ओ जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि ओ थानो जायगा आरो जानो आदार बेफोरनि गोनांथिया बांदों। थानो जायगानि गोनांथिया बांनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे गुवार गुवार हादान सि फायनाय बिफां लाइफां दानफायस्रांनाय बेबायदिनो जोंहा ओ गोदान गोदान न' लुनाय दाब दाब गोदान गोदान जायगाफोराव ओ दंफां लाइफां दानफायनानै जोंहा न' लुनायजों लोगोसे गोनांथि बायदियै ओ आबाद फोथारखौ जोङो गुवार गुवार खालामनाय आरो जोङो जे जायगायाव बिफां लाइफां मैखोमै दं। बे जायगायाव थांनानै बैफोरखौ दानस स्रां नानै आबाद फोथार खालामनाय बेफोरनि जोहै जोंहा ओ मा होननानै बुंदों? ओ बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदों आरो नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफ खमायनायनि जाउनाव आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि जे जोंहा सुबुं अनजि फोरनि हां हगारनाय आरो ओ गारि मथरनिफ्राय गनाय उख खुन्दै बेफोरो जोंहा जोंनि बारमडलाव बांलांदों। जायखौनाखि जोंहा बिफां लाइफां फांफोरा बोनानै लायोमोन। दा बेफोरनि जाहोनाव बा बिफां लाइफां खमायनायनि जाउनाव बेफोरखौ बोनानै लानो जोंहा जेबो राहा गैया जादों। बेनिफ्राय जोङो ओ आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंहा माखासे जोंनि आबहावाया गाज्रि जानो थांदों। ओ बेबायदिनो जोङो माखासे आदारनि गोनांथि जानायाव जोंहा गोबां गुवार गुवार ओ आबाद फोदों आरो जोंहा माखासे गावनि जिउनि थांना थानायनि राहानि थाखाय बेफार फालांगिनि थाखाय जोङो गोबां गुवार गुवार सासेयावनो ओ माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय आगजु फोरनि जोहै बेबायदिनो माखासे गुवार गुवार आबाद आबाद मावनाय ना खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि जोहैबो जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा बारमडलाव जोबोद गाज्रि गेसफोरा बांलांदों आरो जोंनि हां लानाय जे जोंहा अक्सिजेन गेस मानसिजों लोगोसे जिब जुनारफोरनि हां लानाय अक्सिजेन गेस बेखौबो बिफां लाइफां फोरानो हगारनानै होयोमोन, नाथाय दा बिफां लाइफांफोरा खमायलांनायनि जाहोनाव जों आ बेफोरनि ओ बिबाङा खमायदों। जे अक्सिजेन गेसनि बिबाङा ख खमायलांदों बेजों लोगोसे जोङो मख'नो हाबावो। आरो जोंहा आबाद मावनायाव नोंथाङा बुंनाय बायदि माखासे रासायनारिक हासार बाहायनाय। आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरो जोंनि हानि गुदि मुवाखौ गैया खालामलांदों बा जोंनि हाखौ गेब्रेबनाय खालामलांदों नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ! अखानि दैजों सुस्रानानै बैफोर रासायनारिक हासार आरो जोंहा एम्फौ फुथैग्रा मुलि बा हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरो अखानि दैजों सुस्र'लांनानै दैमा दैसा दंग' बिलो बेफोराव गोरोबहैदों बेजों जोंहा माखासे जोंनि ओ दैनि जे जोंनि मिथिंगानि जे गुदि मुवा जे दै बियो जोंहा गेब्रें लांनो हमदों नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे हासारफोराबो गैया जालांदों। आरो बेबायदिनो जोंहा बेखौबो मख'नो हाबावो जे जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगानि थासारिया गाज्रि जालांनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आरोबाव बेबायदिनो जोङो सुबुंफोरा माखासे मिथिंगाजों गोरोबनो हायि मुवा बेसादफोर बाहायनाय जेरैहाय जोङो सेवनो रोङै बेसादफोर जे जोंहा प्लास्टिक बाहायनाय ना जोङो सुबुं अनजिमाया गोबां बांलांबाय बिनिनो गेजेराव जोंहा प्लास्टिकनि बाहायनायाबो बांलांबाय। मुवा बेसाद बायनाया बा मुवा बायदि सिना फाननाय बेफोराव जोंहा प्लास्टिक बाहायनाय नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंहा गोबांथार बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा बेफोर सेवनो रोङै मुवाफोरा जोंनि हायाव गोरोबनानै थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मिथिंगाया गाज्रि जालांदों। बेबायदिनो जोंहा टाउन सहरफोराव जोंहा माखासे दाखोर दाला गारनाय बा सेवग्रा मुवा गारनाय ना बेफोरो जोंहा सेवनानै मोनामनानै बा गेस जानानै बेफोरो बारमन्दलाव उआ गोसारनानै थायो नङा होमबा नोंथां? बिनि जाहैबो बिनि जाहोनावबो जोंहा माखासे जोंनि बारमन्दला गाज्रि जादों दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बा माखासे सोर खारि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बिफां लाइफां गायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां? गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंहा मिथिंगानि माखासे गाज्रि जानाय जाहोन आरो बेफोरफोरखौ होबथानायनि राहा बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां।
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।